हेल' औ खोनादों
आ नोंथाङा मा खालामदों दा?
आङो दा ओरैनो दंथ' यो जिरायनानै
उम नोंथांजों दा आं बर'नि ओंख्रि संनायफोरनि बागै सावरायनो सानदोंमोन
औ
आ
होनबा नोंथाङा ओंख्रिनि बागै सावरायोबा सबायजों सबायजों स साम'खौ माबोरै सङो बेखौ खोन्थानो हागोन ना?
सबाय आ गिबि गिबियावनो जों साम'खौ जों बायनानै नङाब्ला दैमा दैसानिफ्राय हाखरनिफ्राय खननानै लाबोनानै सान सानसे नङाब्ला सोमनानै दसे सम सोमनानै दोनो आरो बिनि उनाव जों साम'खो ओ बिनि हा खिथुखौ दाननाय जायो जेरै आ बिनि था थागोन थायो नालाय बेखौ बोखानाय जायो आरो बिदिनो दैयाव साफा सुनानै दोनो आरो बिदिनो सबाइ सबाइजों सङोब्ला आरो सबखौ सबायखौबो सोमनानै दोनो दोनो बिनि उनाव साम'खौ एवफ्राम ग्रोनानै लायो बेनि उनाव ओ जों सबायखौ रु थाव होवा लाबानो खारै होनानै ओ रुयो रुनानै रुनायनि उनाव आ मोननोसै खमायब्ला साम'खौ होनानै संनाय जायो बेबादि नो
औ आरो ओरैनो साम' आरो सबाइनि खोथा रायजलायदोंबाथ' बर'नि गुबै ओंख्रि होमबा जोंहा अनलाजों दाउ बा अनलाजों मेवाइखौथ' मिथिखायो जानांगौ नों
औ नंगौ नोंथां
औ बिनि बागैबो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अनला ओंख्रि आरो औवा मेवाइ संनो गोनांब्ला जों आरो गिबि गिबियावनो जोंनो खार खारदैखौ नांगौ जाथारो जोंनो बे बर'नि खार खाह अनला खारै जेनेबा सबाय ओंख्रि बे बेफोरबायदि संनायाव ओ बेखायनो बेखौ जों खारदैखौ ओ थालिर फस्लानि थालिर फस्लाखौ फोराननानै सावनानै बानायनाय जायो बेनि गुन्दैखौ आरो बे अनला मैगं संनायाव होनाय जायो बेफोरखौ स' अनला अनला मैगंखौ गिबि गिबियावनो संनो थाखाय जों अन गुन्दै देनो माइरंखौ सोमना दोनग्रोनांगौ जायो बिनि उनाव सोमखां सोमनायखौ दिखांनानै सु-सुनानै लायो बेनि उनाव अन गुन्दै देनाय जायो बेखौ आरो बेनि उनाव ओ सारायाव दै गुदुं फुदुंनानै दैया गो गोदौयोब्ला बेखौ होनाय जायो अन गुन्दैखौ आरो बेनि उनाव खारदै होनाय जायो बेनि उनाव औवा मेवाइखौ लाबोनानै जेनेबा फुलखा औवानि औवा मेवयखो सो जायो नालाय जों बेखौ ला होनानै हानानै ओ होनाय जायो बिदिनो अनला खारै मैगङा जायो
औ औ
आरो जों औवा मेवाइखौ गोबां सम थिनानै जा आसार बानायनानैबो दोनो गोबाव समाव लागै जानो थाखाय
आं आसार बानायनानै दोनबा गोथाव मोनजायो आरोना
बेनि थावनाया एसे गोखै जायो आरोना
औ
बा बिदि आसारखौ बोरै बानायनो हायो नोंथाङा
आसारखौ जों औवाखौ गिबि गिबियाव दानना लाबो हाबाय बेनि उनाव दैयाव सोमनानै हा हानानै गाम जेनेबा आइजें गंसे लाबाय बेनि उनाव बेखौ हाबाय हानानै बेखौ जों दैयाव सोमो सोमनानै सोमनायनिफ्राय हानायनिफ्राय दिखांनानै बययाम नङाबा औवा हासुंफोराव सोनानै दोनजायो नोंथाङा अनला मैगं जानो मोजां नाङो दा
औ अनला ओख्रियाथ' गोथाव आनो
नोंथांनि न' बेफोर ओंख्रिखौ संनाय जायो ना
औ संनाय जायो जोंना गोबाव सम समजों सङो बिदिनो सानफ्रामबो सङा
अ अनला ओंख्रिखौथ' जों बर'फोरा ओ हाबा हाबानि समाव खैना गोदान लाबोबोला संनाय यो हाबाजों सोमोनदो गोनां ओंख्रि बेयो
अ
बेबो मोनसे
बर'नि हाबायाव अनला ओंख्रिखौ जाहोयो आरो ना
औ
अ
ओमफ्राय बर'नि ओरैनो बर'नि हाबानि खोथा जा राय्लायदोंमोनथ' बर' हाबानि बागैनि एसे नेमखान्थिफोरखौ मिथिगोन ना नोंथाङा
बेनि बागैथ' आं मोनथिया एफाग्राब नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेनि बागै
आंबोथ' एफा मिथिया बेनि बागै नोंथाङा जा एसे मिथियै एखौनो खोन्थानो हागोन ना
' हाबाफोरनि नेम आंथ' मोनथियानो दे माने
अ माने ओरैनोथ' हाबा होनबा जों' मिथिखायो गोदान माबा सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां मोनलायनाय ना
औ औ
बेयाव हाबानि समाव जोङो गुबै नांथारगौआनो जाहैबाय मेथ आरो मेथरि नङा होमबा
औ
आरो जोंहाथ' बैराथिया थानांगौआनो जाखायो
नंगौ
आरो ओरै बेमफाथि दामग्रा
औ
बेफोरबायदि गैयाबाथाय हाबाया गाजा गाजा गोमजा जाया
औ नंगौ नंग
औ बेफोरनो आरो गुबै नांथारगौआथ'
उम
ओरैनो नोंथांमोनहा बिदिनो दहाय जों राय्लायबोनाय बायदि ओंख्रिनि बागै ओरैनो सबाय साम' ओरै न' अनला जाहैबाय
होम
दा बिनि बागै बर'फ्रा बर'फोरनिया मा मा गुबै जाग्रा ओंख्रि दंबावो
ओ बुंनो थाङोब्ला नारजि ओंख्रियाबो बेनि गाहाय मोनसे
औ
ओ
नारजि ओंख्रिखौलाय जों मानिफ्राय बानायनाय जायो
नारजि ओंख्रिखौ जों गुबै फाथो दंफांनिफ्राय जेरै जायनि ओ थावनाया गोखा बेखौ जों गिबियावनो ओ फाथो दंफां दंफांनिफ्राय बिलाइखौ खानानै फोरान ग्रोनांगौ जायो बेनि उनाव जों खौ फोराननानै थिनानै दोननाय जायो गोबाव समावहालासे जानो थाखाय
औ
सं ओ बेखौ संनोब्ला संनोब्ला दिहुननानै सोमना दोनग्रोनांगौ जायो जानो थाखाय ओ सोमनानै सुयो सुनायनि उनाव बेखौ ओ अमा बेदर नङाब्ला दाउ बेफोरबायदि जों संनाय जायो जेरै ओ सोम बेखौबो बिदिनो जानाय जायो
ओरैनो बांसिनथ' नारजि ओंख्रिखौ ओ अमा बेदरजों जायोना
औ
औ बेखौलाय माबोरै सङो नारजिजों अमाजोंखौलाय
नार्जिजों अमाजों गिबियावनो नारजिखौ सोमना दोनजोबनांगौ जायो बिनि उनाव ओ दैयाव होनानै दै गुदुं दैया गुददुंब्लाथाय होनांगौ बेनि उनाव खारदै होनाय जायो बेखौ गेब्ले होयो बेनि उनाव दै होनांगौ आरो अ अमा बेदरजों संनोब्ला अमाखौ एवफ्राननानै लानांगौ जाग्रोयो बेनि उनाव बिदिनो जाहैयो नारजि ओंख्रि
औ नोंथाङा बेनि बागै गासिखौबो मिन्थिजोबथारो नामा
दा बे बर'नि मैगं नालाय आरो जोंनि न'आवबो जाबाय थानाय जायो बेफोरखौ बेनिखायनो आरो बर'नि मैगं होनोब्ला बिदि लाफा मैद्रु लाइ लाफा मैद्रु बेफोरखौबो जानाय जायो बेखौ मेसें बोथोरनि समाव मोननाय जायो जायो
अ नंगौ नामा
नोंथाङा नारजि ओंख्रि जायो जायो ना
औ आं नारजि ओंख्रि जानो जोबोद गोथाव मोनो।
अह
नारजि ओंख्रि जायोबा देहानि मोननाय सा फोराबो खारो होननाय खोनादां।
औ।
औ इदिनोथ' ओरैनो नारजि आरो अमा बेदरजोंथ' बिराद गोथौआनो जाखायो।
औ नंगौ
औ नाथाय जोंहा न'आव गोबां खमानो जायो इदिखौ
अ
औ गोबाव गोबावजों खनसे खनसेल' जायो।
जोंहाबो एफाग्राब संनाय जाया बे ओंख्रिखौ। गोबावनि उनाव सो संनाय जायो जोंहाबो।
औ अ होमबा नोंथां बेआवनो दोनथ'नो जेन'बा
औ दे नोंथां।
औ नोंथांजों नोंथांजों ओंख्रिनि बागै रायज्लायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय दे।
औ दे।